हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां ओ आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा माखासे दोरोङारि फोरबोफोर दं नङा होमबा नोंथां दा बै दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ होमबा आं नोंथांजों मा होनो जोंनि बर'फोरनि मोनसे मा होनो धोरोमारि दोरोङारि धोरोमारि फोरबोनि सोमोन्दैख खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै।
जोंनिया मा होनो खेराइ फोरबोआ मा होनो जोंनि धोरोमजों सो मोन्दो गोनां बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो नङा होमबा नोंथां जोंना। धोरोमजों सोमोन्दो गोनां रोंनाय खेराइ फोरबोआनो देरसि जोंना बे मा होनो खेराइ फोरबोआ जोंनोबा गुबुन गुबुन थांखि लानानै होनाय जायो आरो। जेनबा गावबा गाव सोरबा न'खर नखरनि मोजांनि थाखाय सोरहाबा गामिनि थाखाय नङा होनबा नोंथां बेबादिनो जोंना खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जायो आरोना बे मा होनो जोंना बे खेराइखौ मा होनो गाहायैमोन ब्रै बाहागो बोखावनाय जायो देवसन खेराइ ओमफफ्राय उम्राव खेराइ ओमफ्राय फालो खेराइ ओमफ्राय मा होनो न'आवनि खेराइ। जोंना मा होनो दोसोन खेराइाया मा असमिया दाननि मा होनो कार्तिक दाननि गिबि हाथायाव मा होनो खुंनाय जायो आरोना बे दोसन खेराइखौ मा होनो बे खेराया मा होनो थारिमुआ दोहोनि माइनाव बा मा होनो जोंना दालाय माइनावनि फुजा होयोना जेनेबा न'नि लोखिनि थाखाय मा होनो
औ
मुङैबानो बे दरसन खेराइखौ खुंनाय जायोनो आरो। न'नि माइनाव बा लोखि थाखाय बेखौ मा होनो जोंना ओमफ्राय मा होनो जोंना मेसेंनि आबाद माइसालि माइरं जों मा होनो लोब्बा थानायख बेखौ मा होनो जोंना सालि खेराइबो होननानै बुंनाय जायो आरो ना। जोंना जोंना बर' मा होनो लोखि दोननाय बा लोखि थिखनाय होनाय नङा होमबा नोंथां ओ दोरसोन खेराय होनो आरो ना जोंना बे लेरनाय राव ओमफ्राय उम्रु खेराइाया जोंना मा जायो जोंना उम्रु खेराइखौ जोंना आसार दानावबा मा होनो आमथिसुवा जोबनायाव बे मा होनो खेराइखौ खुंनाय जायो जोंना बे जोंथ' मिथिखायो नोंथाङाथ आमथिसुवाया जोंना मा जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइनि थाखाय नङा होमबा नोंथां फिथाइ सामथाइनि जानाय लोंनायनि थाखाय जोंना होन जायो मा उमरु खेराइ बुंनाय जायो जोना ओ मा होनो खायजे गामिनि सुबुंफोरनि गाहामखौ हास्थाय गामिनि फिथाइ सामथाइ माइफोर आबादफोरफोरखौथ' मोजां मोनो जायनि थाखाय जों मा उम्राव खेराइखौ खुंनाय जायो आरोना ओमफ्राय
औ
दैज्लांनि मा होनोबा सबायजों मा होनो आसु खेराइ होननानै होननानै मिथिनो आरो उम्रु खेराइखौ ओमफ्राय जोंना मा फालो फालो खेराइ होन्दोंमोनना दहाय आं नोंथां फालो खेराइखौ जोंनिया मा होनो असमियानि मा होनो मागो दाननि माने मा मागो पुर्निमायाव मा जोंना बे फालो खेराइखौ खुंनाय जायो आरो जायोनो आरोना जोंना अखाफोर दानसोरां हराव खुंनायखाय मा होनो जोंना बे पुर्निमा समाव जायोनो जोंना अखाफोर दानस सोरां जायोना बे अखाफोर दानसङाव मखौ मा होनो दानसोरां खेराइ होननानै बुंनाय जायो आरोना जोंना आरो न'खरनि गाहामथिखौ मा होनो हास्थायनानै जोंना न'आव मा होनो खेराइ होनाय जायो नङा होनबा नोंथां बेखौनो जोंना मा न'नि खेराइ होननानै बुंनाय जायो जोंना दा बे मा होनो खेराइ माबानायाव जोंना नामा माखासे दामजुफोर नांथारगौ नङा होनबा जोंना बे दामजुफोरा जाबाय जोंना मा होनो खाम जरासे नांगौ सिफुं जरासे ओमफ्राय जथा जरासे थुंग्रि जरासे ओमफ्राय मा होनो दाहाल जरासे नांगौ जोंना आरो जोंना मा बे जोंना बे मा होनो दौदिनि नांगौ जायो नङा होमबा जोंनो नोंथां दौदिनि आरो दौरि नांगौ जायो जोंना मा होनो खेराइ खुंनायाव जों जोंना बे दौदिनिया मा होनोनो खामखौ मोखां गोसोम होननानै बुङोनो आरोना बे खाम होना ओमफ्राय आरो सिफुंखौ मा होनो गन्थं गोलाव होननानै बुङो बे खेराइायाव दामनो थिनोनो बिदि होननानै जेनेबा मोखां गोसोम गानदो बा गन्थ' मा होनो गोलाव गानदो आरोना ओमफ्राय जोंना मा होनो, जोंना बे खेराइफोरबो खुंनायाव जोंना मा होनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बे मुवा बेसादफोर जाबाय मा होनो जोंना गिबियावनो नांगौ जोंना मा होनो सिजौ बिफां थुलुंसि बिफां ओ औवा थथाम ओमफ्राय माइरं गुन्दैबो होनांगौ जायोना जोंना अन- दै ओमफ्राय बिदाइनो जरा खांख्ला खांख्लाब बिसेबां नांगौनो जरााथाम मोखोना बेबां नांगौनो ओमफ्राय मा होनो औवा गुबै थंब्रै फ्राय मोनगै दुब्रि हाग्रा सनानि आसथाम गंसे लाइजौ थालिर फिथाइ बे गय फाथैखौथ' नांखागौ नङा होमबा नोंथां सिन्दुरबो नांगोन दुप-दुना ओमफफ्राय खुन्दुं आवा गुफुर मा होनो थाव गुबहैयो जोङो जेरै जेवाारि बाथिसे सावनो नङा होमबा आरो जोङो जेवारि बाथिखौ नांगोन ओमफ्राय माइरं नांगोन जौ जौ होयोना जोंना दाय जौ लोंनानै मोसानाय जारा फाग्ला मोसानाय आरि मोसायोना जोंना म दौदिनिया
आरो मा होनो जरासे जोंना लथाबोनांगौ ओमफ्राय मा होनो खुनबोनांगौ जायो जोंना रायदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय आरो गाम्बारि खाम्फजों जोंना ददिनिया गाखोनानै दालाय माबा बाथौखौ एसे माबा जांख्रिनाय बिदि खालामोना जोंन मा गंसे गाम्बारि खामफालायबो नांगो आरो ओमफ्राय जोंनिया मा होनो आरो जोंना बे मा खेराइखौनाय जोंना दौदिनि बायदि रोखोमनि - जायो नङा होमबा नों बे मोसानायफोरनि सोमोन्दैफ्राय एसे खोन्थालांसै जोंना गिबियावनो मा होनो जोंहा दौदिनिआ मा बायदि मोसायो बाथौ गिदिंनाय मोसायो नंङा होमबाथ नोंथां जोंना बाथौ गिदिंनायाव माबायदि मोसायो दौदिनाय जोंना खाम सिफुं जथानि मा होनो जथा दामनायजों जोंना जथानि देखौ जों दौदिनिया बाथौनि सोर गिदिं गिदिं मोसायोना बेखौ जोंना मा होनो गिदिंनाय मोसानाय होनो बाथ' गिदिंनाय मोसानाय होनो आरोना ओमफ्राय जोंङो मा होनो बिनि उनाव दङ जोंना सुथ्रलि मोसानाय बे सुथ्रलि मोसानाया मा खालामो दौदिनिया मा होनो आलदा आलदा आखाइथिं मा होनो थुंग्रि ब सिखा गोलाव लायोना मोनसे बे थुंग्रिखौ लाना बिदिनो ओमफ्राय आरो आखिथिं मा लायो जोंना दाहाल लानानै ओमफ्राय बाथौनि सोरगिदिं मोसायो ओमफ्राय बे रोसोनद्रिबा मा होनो सोरनाव फाग्लिनि मा होनो बे मोसानाया आरोना बे गोदोनसिोम्रि मोसानायोबा मा होनो रोनाव फाग्लिनि मा होनो दावाखाथिनाया खुगु बे दिन्थिनो आर ना जोंना जोंना गोदो दङ गोदो सोलुरि गोदाय दं जोंना फोथायनाय दंना बिनि आखु दिन्थिदों आरो बे मो सत्रालि मोसानायजों ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो खैजिोमा खनाय मोसानायबो मोसायोना जोंना दौदिनिया बे खैजिोमा खनाय मोसानाया जोंना माबोरै दिन्थिनो दावहाथिनि सुथुरखौ माबोरै फोजोबस्रांनांगौखौ दउदिनिया मोसानानै दिन्थिनो आरोना आरो जोंना मा मो बे गान्दौला बोननाय मोसोना बे गान्दौला बोननाय मोसा मानुसा मोदै जोबा जोंना मानुसाया जोंनाव जिबौननि नङा होनोमबा बे दौदिनिया बे मोसानायैदों मा होनो सुथुरखौ होबथनाय राहाखौ माबायनो आरोना बे गान्दुलाबोननाय मोसानायजों जोङो सुथुरखौथनि राहाखौ मा होनो दिन्थिनाय जायोनो आरो ना ओमफ्राय जोंना बिदिनो मा दङ दावउथै लोंनाय मोसानाय दावथै लोंनाय मोसानायखौ मारै दिन्थियोमोन जोंना दाउथै लोंनाय मोसानायाव मा खालामद जोंना ब थौबिन्दोनि मोखाङाव दाउसा मासेखौ मा होनो खर' बसनानै बे दाउनि थेखौ जोंनाया मा खुरैयाव आजावना लानानै मानो बाथौनि सोरगिदिं मा मोसा खननानै ओमफ्राय मा होनो बाथौ मोखाङाव लुहैफिनो आरोना खोनादोना नोंथां आ बिनि उनाव जों‌
होनब्ला नोंथाङाबो मा होनो माबाफोर सावरायनो हागोन नामा नोंथांनि
अ औ नोंथां आंबो नोंथांनोनो जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दैनो फोरमायनोसै नोंथां दा जोंहा दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोबाथ' गोबां रोखोमनि फोरबो दङ जेरै धोरोमखौ लानानै फोरबो आरो बेबायदिनो आबादखौ लानानै फोरबो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो सिङार मख'थाव हिसाबै जोंहा ओ नोंथाङा बुंनाय जे धोरोमखौ लानानै फोरबो जे खेराइ फोरबो बेयो जोंनि बर' हारिनि मखथाव मोनसे दोरोङारि फोरबो आरो बेबायदिनो जोङो आबादखौ लानानै होननानै बुङोबा जों काति गासा बैसागु आरो जोङो बेबायदिनो आमथिसुवा बेफोरनो नङा होमबा नोंथां दा आंनो‌ नों थांनो जोंनि बर'नि जे मोनसे ओ मुंदांखा जोंनि जे फोरबो बे बैसागु फोरबो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा बैसागु फोरबोआ जाहैबाय मोनसे गोदो गोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो फालिबोनाय जे मोनसे बर'नि दोरोङारि फोरबो दा बे फोरबोखौ जोङो ओ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बे मोननैयाव मोननो हायो दा बेबायदिनो जोङो ओ मोसौ बैसागु होननानै बुङोबा जोङो मोसौ बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट'खालि जोङो फालिनाय जायो बे दिनखालि फुङावनो जोङो मोसो फोरखौ थुखैस्रांनानै बेयाव ओ माखासे जोङो नियम बायदियै लाव फानथाव आरो आलु बेफोरबायदिनि आरो लोगोसे बिबार बेफोरनि जोङो माला सुनानै मोसौफोरनो गानहोनाय जायो लोगोसेनो ओ संग्रा ओंखाम दैनि हांगारखौ एरख'नानै बिसोरनाव फोथा थुनाय जायो दा बेबायदिनो बिनि उनाव मोसौफोरखौ उदाङै हगारनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ जेब्ला सम जायो बा बेलासि सम बेयाव मोसौफोरखौ गलियाव जोङो सोफैफिननाय जायो दा बे समाव ओ जोङो गोदान दिरुं खौ मोसौनाव खानाय जायो आरो थिग बेबाय बिदिनो मोसौ बैसागुआ गाजा गोमजायै जानानै थाङो दा बेबायदिनो बिनि अखानायै। जोंहा मानसि बैसागु जायो जे बैसागनि से अक्ट' दा बे बैसागनि से अक्ट' अक्ट'खालि जोङो मानसि बैसागुखौ खोब समायना रमायना जोङो गाब गोनाङै फालिनाय जोङो नुनो मोनो बेयाव माखासे धोरोम हारिमु गाननाय जोमनाय दामग्रा देग्रा आगजु बेफोर गासैबो बेरखांजोबो दा जोङो बैसागनि से अक्ट'खालि जे मानसि बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो ओ फुङावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां न'खरनि ओ थानसालिफोराव जोङो खुलुमस्रांनाय बा फुजा होनायखौ नुनो मोनो दा बेनि उनाव जोङो न'खरनि देरसिना दुइसिनखौ अननाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायो बेनि उनाव ओ गामि एबा ओनसोलफोराव थानाय थानसालिफोराव ओ जोङो जयै गामियै बा ओनसोलै आर'ज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो बे दिनखालिबो बे समखालिबो जे उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैखौ अननाय बे एखे हाबाफारिखौ ओ जोंहा रायजोयै लानाय जायो बा ओनसोलाव ओनसोलनि बे जे थानसालियाव आर'ज गाबखांनाय बिनि उनाव लानाय जायो दा बिनि उनाव जोंहा माखासे बैसागुनि सोमोन्दै बा माखासे गियाननि सोमोन्दै बेबायदिनो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा फोरमायनानै होयो बिनि उनाव जोङो अखानायै बेबायदिनो जोङो हानजायै बैसागु रंजानाय बे हाबाफारिखौ नुनो मोनो जेरैहाय बोराय बुरि हान्जा सेंग्रा सिख्ला हान्जा बेफोरबायदि हिजाफोरखौ हान्जा जानानै जे जोंनि बर'नि गानग्रा जोमग्रा दोरोङारि जे हिनजावफोरा दख'ना आर'नाइ आरो हौवाफोरा गामसा गस्ला आर'नाइ बेफोरबायदि गाननानै जोंनि बर'नि दोरोङारि माखासे माखासे दामजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेफोरनि देंखोजों न'खर न'खर जों रंजानायखौ नुनो मोनो दा बै रंजानायजों लोगोसे जोंहा न'खर बिगोमाफोरा जा हायो एसे एनै मैगं थाइगं माइरं जि दङ बेखौ एसे एसे हरनाय जायो आरो बे हरनायखौ आ रंजागिरि बा मोसागिरि जोङो बेखौ मागिनाय होननानै बुङो बेखौ मागिनानै लांनाय जायो। दा बेखौ लांनानै जोङो मोनसे थि सम लानानै मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो बेबायदिनो थाम ब्रै बा अक्ट'हालागै बेनि बेबायदिनो जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि जे जोंहा बैसागु फोरबोनि हानजायारि न'खर न'खर रंजानाय बे हाबाफारियाबो गाजा गोमजायै जानानै थाङो बेनि उनाव ओ जोङो माखासे समहालागै जेरै ब्रै बा खायफाया से नै थाम बे अक्ट'आवनो लायो जों गामि बा ओनसोलाव माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय बा बैसागु फांसन बेखौ खुंनाय जानाय खुंनायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव जोङो लांदां बैसागु खुंनाय बेखौबो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो जौस्रां गोनां माखासे आबुंबो आबुं ओ फांसन बेखौबो खुंनायखौ नुनो मोनो। दा बैफोरजों लोगोसे माखासे जोंनि दोरोङारि गेलेमुफोर जेरै थालिर बिफां गाखोनाय खारनाय बादायनाय दै बोरि गेलेनाय ओ मोखां खाथेनानै थौ उनाय हांसो हमनाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन गेलेमु बा गेलेमु आयदाखौ लानाय जायो आरो नोंथां दा नोंथां साबाय